औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ आं नोंथांनो ओ फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो जेन'बा ओ गामि ओनसोलाव दाउ मा माबोरैहाय फिसियो माबोरैहाय थायो बेफोरखौ नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा सम दंना? अ औ। ओ नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिदिनो ओ दाउ अमाफोर फार्म दंफेरोना नोंथां?
नंगौ नंगौ। फार्म ओरैनोथ'। ओ जोंनि गामि ओनसोलाव
उम।
फार्म आं नुनो मोनदों।
औ। ओ बिदिनो माबोरैहाय फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
गिबियावनो जोङ आङो जोंनि एसे जोंनि न'निफ्राय ससे थांब्लानो ओ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो मोनसे दाउनि फाराम। बे दामनि फार्खौ आङो नुनायाव दाउ ओ माबोरै फिसिनाय जायो बेखौ एसे नोंथांनि सिगाङाव ओ फोरमायनि। आङो जिखिनि नुदों जिखि खिनि मोनन्थिरिगो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनि। गिबिआवनो ओ बिसा दाउ फिसाखौ गुबुननिफ्राय लाना फैयो आरो बायख'नानै बाजि मासेयाव बाजि एबा ओ द'जि रां ओरै लानाय जायो आरो। मासेयाव बिसा ओ खेबसे लागैनो बाजौथा द'जौथा ओरै लाबो नालाय। ओमफ्राय जेब्ला दाउ फिसा खौ लाबगोन लाबनायनि सि लाबबनायनि बे दस मिनिट बेखौ सिगां माने न'आव मोनफैनायनि दस मिनिट बेखौ ओरैनो हेंगारना होनाय जायो आरो जा बिदि फिसा फिसा खथा बानायनानै बिसोरनि माने खेबसे लागैनो बिसोर ओ दजौथा दजौथा दा दाउ फिसा बेखौ खेबसे लागिनो जमा दोननाय जाया बेखौ एसथ्रा एसथ्रा माने खथा बानायनानै दोननाय जायो आरो मोब्लिब एबा बिदुंनि ओ मोजां नोजोर लानाय जायो आरो जाहाथे दाउ फिसाया गरम थायो बेनि थाखाय। दा बेखौ नोजोर होनाय जायो जोंङो। ओमफाय ओ दाउ फिसाखौ जों बेयाव हेंगारनानै ओ जि मिनिट ओरैनो दोनो आरो माने जाहाथे दाउ फिसाया ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैना नालाय बेरामफोरबो सनदेरना फैयो आरो एसे मेंनाय मोन ना बिसोरो बिनि थाखायनो जि मिनिट जोंङो दोनथनाय जायो। बिनिफ्राय जि मिनिटनि उनाव जोङो गुरु जों गुरु मेथाइजों दै बे दाउ फिसानो होनाय जायो बेनिफ्राय दै होखांनायनि उनाव ओ दसे सम थानानै आधा घन्टासो सम थानानै जों मिस बिनो आदारखौ होनाय जायो आरो
ओ नोंथाङा बुंनो हाग नामा बे आदारखौ मानिफाय मोनबोनाय जायो मा मुं बे आदारनि मुङा?
नंगौ बेफोर आदारखौथ' जोंङो जा लकेल ओ सप जे गुन्दैनि दखान बेफोरनिफ्रायनो जोंङो मोन बायनानै लाबोनाय बेफोर आदारखौ
औ
बिनो ओ
बे आदारनि मुंफोर दं नामा नोंथां?
नंगौ आदारनि मुङाथ' ओ गोबां दोङो नाथाय आं दा फिसाथाराव दाउ फिसा थारनो होनाय आद आदार बेनि मुंखौ एसे ओ बावबाय नाथाय थेवब्लाबो जा नैथि खेबाव होनाय आदार बेनि मुङानो जाहैबाय स्टार्टार स्टार्टार। होननाय मोनसे ओ
औ
खाजा दङ दाउफोरनि आदार बेखौ होनाय जायो बिनि उनाव दाउआ जेब्ला मास मोनथाम एबा ओब दाउआ जेब्ला मास से मास से दान जागोन अब्ला जों बिनो गुरुआथ होनाय जायो आरो गोबां जोथोन लानायखौ नुयो जोंङो माने दाउफोरा एसेनै एसे बेरामजों साबजानायनि माने ओ जाथावना थायो बेनिखायनो गोबां जोथोन लानांगौ आरो मेडिसिनफोरबो बिसोरनो होबाय थानांगौ आरो भेक्सिनफोरबो होनांगौ जायो आरो सप्ता सप्तायाव।
औ औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो ओ बर'फोरनि जा नखर नखर बेयाव जों गोबां दाउ अमा बोरमा मोसौ लानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि न'आव बेफोरबायदिनो मोसौफोर फिसिनाय ओ दङ नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि दा गामि ओनसोल होनोब्लाथ' जों गोबाङानो मोसौ बोरमा दाउ अमा थाखायो नङा होनब्ला फाराम गैयाब्लाबो बिदिनो औ गोबाङैनो न'खराव मासे मानै मोसौआ थाखायो आरो बिदिनो फारामथ' गैफेरा जोंनि ओ दा ओनसोलाव बिदिनो न'निनो मासे मानै मोसौ बेफोरजोंनो जोङो ओ गाइखेर मोनोना फिसा जानानै बेफोरखौनो जोङो सेरनानै लोंनाय जायो आरो खायफाना बुरजा ओंखारबा बिसोरो फाननाय जायो आरो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दाउ फोरखौ दाउफोर फाराम दं होनदोना बिदिनो दाउ फारामनिफ्राय ओ मा मुलाम्फा जायो माने लाब जायो ना लस जायो नोंथां?
बियो माने ओ बिजने रों रोंनाय आरो ओ जे सासे फार्मार जानो थाखाय ओ बेयो गोबां एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो रोंगौथि थानांगोन ओ बेयो फार्म जेब्ला ओ बे दाउ फिग्रा फार्मार बियो एसेबां एक्सपिरियेन्स आरो मिथिनाय गैयाब्ला ओ बे दाउ गोबां लसबो जानो हागौ आरो जिखिनि गारदों। बेबो गासैबो थांजोबनो हागौ आरो जेब्ला रोंगौथि थागोन आरो दाउ फोरखौ मोजाङै जोथोन लागोन आरो जेसेनो हायो एसेनो ओ जेनेबा खम थैयोब्ला दावया अब्ला गोबां ओ मुलाम बा जायो आरो जेरै मासे दावआव हमना ला नोङो उम उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै उन्दैनिफ्राय देरनायसिम फाननो हानाय जानायसिम नोंथाङा बे दाव मासेयाव ओ थामजौ बा नैजौ रां आदार जाहोदोंब्लाबो एबा खरसा जादोंब्लाबो नोंथाङा थामजौ बाजि सेयाव फाननो हायोब्ला नोंथाङा सेजौ बाजि रांखौ मुलाम्फा बेफोरबायदि मोननो हायो आरो
औ औ नोंथां औ। अ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो औ।
औ नोंथाङा दासोबावै होन्दोंमोन मोसौ दङ नोंथांलाहानि न'खराव ओ बे जानो थाङा गाइखेरनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन। बे गाइखेरजों जोङो मा मा बेसादफोर बानायनो हायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा?
औ नोंथां हागोन बे गाइखेरजों जोङो गाइखेर लोंजायाल' बिदिनो जोङो साहा फुदुंनानै लोंनो हायो पनिर बानायनो हायो। गल्ला बानायनो हायो बिदिनो गोबां दै गाइखेर होनो जायखौ गाइखेर दाखा
नोंंगौ नोंगौ।
हायो आरो नोंथां गोबां बिदिनो गाइखेरजोंबो जायो आरो ओ गल्ला सल्ला बिदिनो बानायनो हायो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दाउ दाउनि अनगायैबो मा मा जेनेबा अमा फोरनिबो फार्म दङ नामा नोंथां?
ओरैनो अमानि फार्मथ' गैया बर'फोरनि न' साफ्रोमबो न'खराव आथिखालाव दा मासे एबा मानै एबा मासे मानै निबो गोबां जोङो ओ अमाखौ लानाय नुनो मोनो ओ
औ।
दा जोङो अमानि बाथ्रायाव अमानि बेलायाव जोङो जोथोन लानायनि बेलायाव जोङो माने अमाखौबो गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो बेराम आजार बेनिफ्राय ओ आरो जाहोनायनिफ्राय गोबां नायनांगौ जायो। ओमफ्राय अमानि जा आदार जाहोनाय बुङोब्ला जों मा मा होनांगौ ओ होनोब्ला जोङो जोङो अमानो गुन्दैखौनो होनाय जायो बेनिफ्राय गुन्दैजों जोङो ओ एथ'बां बायनो हागवा हागवा मोनब्ला न'खर न'खराव आं नुदों बि थास' हानाय जो जा हाथाइनिफ्राय आग्लायनाय मैगं थाइगंनि बिगुर ओ बेफोरबाय दिनो गोबां रुनानै होनाय जायो आरो जाहाथे एसे आदारनि जा खरसा बियो एसे खम जायो आरो दाउ अमा लानाय माने ओ बर'फोरनि गेजेराव दाउ अमा लानाय माने गोबां न'खराव जेरै रांनि आंखाल जायो। बेफोरबायदि समाव बे दाउ अमाखौ फाननानैनो जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो माने ओ सुबिदा जायो आरो
जिब जुनारफोर दङ' नोंथां जोङो फिनानै रां फालांगियावबो जोङो जोबोद हेफाजाब मोनो जोंनावबो औ ओ आरो इगोदैनो जोङो मोसौ बोरमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोङो मोसौ बोरमाया लासै लासै गोबाव सम लिरोब्लाबो जोङो मोसौ फिसा जायोब्ला खरस जों गारनायखौ जों नुनो मोना आरो
नंगौ नंगौ।
बिसोरथ' बिदिनो मिथिंगायारिनि हाग्रा बंग्रा बेफोरखौनो जानानै देरो नालाय नोंथां। औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओम बोरमाफोरनि फाराम दं नामा नोंथां?
बोरमानि फारामथ' गैयामोन नोंथां ओरैनो जोंहानि न'आवनो ओम ओ मा ब्रै बोरमा जोंहा फिसिनानै दोनदों।
ओ जेनेबा ओ नोंथां जेन'बा हांसो हांसोफोरबो फिसिफेरबायना नोंथांमोननिनि ओनसोलाव?
औ औ ओरैनोथ' माफा मानैखौ जोङो लायो आरो हा़ं
जानानै देरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
नंगौ नंगौ ओ हांसोआथ' गोबां गोबां सुबुंफोरानो बेलेग बेलेग आदारफोर होयो। जेरै ओंखाम खालायफो बेफोर गोबां रोखोमनि ओंखाम जायो जे जाय जाय ओ ओंखामनो गोबां रोखोमनि आदार जायो ओ जाय उन्दैयावनो जि बुस स्थुखौ होदेरगोन होग्रोगोन एबा हुदा खालामना होगोन बेफोर बुस्थुखौनो जायो आरो हांसोआलाय। ओ खानस्रिबो जागोन एबा एम्फौ एनलाफोरबो जागोन आरो ओंखामबो जायो बिसोरो। बेनि फ्राय ओ जा हा थायफोरनिफ्राय ओ द खानफोरनिफ्राय बायना मोननाय ओ आदार बेफोरखौबो जायो आरो आरो गुन्दैबो ओ जायो बिसोरो।
अ बिदिनो गोबां बिफोर गावनि उदैखो सुफुंनो था खाय जेनबा मान फिसिनांगौ नालाय मानसिया होयो आरो ओ फख्रि फोराव है फुख्रिफोरनि नाफोरखौबो जानानै एम्बु फिसाफोरखौ जानानै देरो आरो हांसोफोरा ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो जाबाय आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव फिन खनसे रायलायबावनो मोनगोन होननानै। जों बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ औ दे दे खुलुमबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।